खोनादों।
हेल'।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो।
औ दे। खोन्थानायसाय। खोन्थानाय एसो औ नों
गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा।
औ दे औ हामलायनाय थाबाय।
नोंथांजों आङो दान्दिसे सम जा माइ आबाद मावनाय बेनि सायाव फंनैसो। सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो जि मिनिट सम होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन। दे नोंथां फोरमायनाय माइ गाय
जोंनियाथ' माइ आबाद होनोब्ला गिबियावनो माइ आबादखौ जागायनो थाखाय जोङो। खोथिया फोनाय जायो आरोना खोथिया फोनाय जायोब्ला आं दा खोथियाखौ माबोरै फोनांगौ नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनो सानदों नोंथां।
औ हागोन।
गिबियावनो जोङो ओ जा बिदान माइ बिदान बि बेखौ जोङो दुलिनिफ्राय ओ दिहुनना लानाय जायो दिहुनना लानायनि उनाव जा जोङो दैमा एबा फुख्रि गंसेयाव बेखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो माने बे खौ सोमना दोननाय जायो आरो। ओ हरनैनि थाखाय बेनि उनाव दैयाव हरनै थानायनि उनाव जोङो ओ दसे समनि थाखाय बोरियाव दैखौ जास्ट बिनि दै जमा जाना थानाय बेखौ सर होनो थाखाय दसे सम बोरियाव दोननाय जायो। बेनि उनाव ओ थाम घन्टासो बिनि उनाव जोङो बेखौ थिखांना लाबगोन बेनि उनाव मोनसे जो ओ मोजां जायगा नायनानै ओ जों बेखौ थुग्रायनानै दोनगोन आरो ल खबनानै सिंआव ओ प्लाष बब अब्लाथाय मोजांसिन जायो नाथाय ओ नोंथाङा प्लास्टिक बयालासिनोबो दोननो हागोन। ओ बेनिफ्राय जोङो बिनि सायाव जे थालिर बिलाइ नङाब्ला थास' बिलाइ गांसे बनानै बिनि उनाव फाथो थोनि बस्थाजों बेखौ बार नाङैजासे मोजाङै खोबना दोननांगो आरो। खोबना दोननाय। बेनि उनाव जोङो ओ बेयाव दै नाव नायै नायै एसे ओ आबोर लानानै माने दै सारस्रि सारस्रि होनाय जा ओ जायो आरो। जाहाथे गाजाया मोजां जाङै बेरो। बेनि उनाव बेखौ बोरियाव जोङो बिदिनो साननै नायनांगोन साननैनि उनाव जोङो ओ फारसे साइडखिजा ओ से सप था सिगां जेनेबा स्नि सान सिगां जोङो ओ बेम जा जा फोथाराव जोङो बे खोथियाखौ होगोन बे खोथियानि ओ दुब्लिखौ जोङो खारायग्रोना लानांगोन आरो। खारनाय माने ओ बेखौ खेबनै एवना लाग्रोनांगोन मोजां
अ नोंथांमोननि नोंथांमोननि जाय उम ना हालजों एन मोसौजो एब ना मोसौजो ना ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो नोंथां?
ओ जोंनिखिथ' ओ आथिखालाव ओ बेफोरबायदि मोसौखौ गोबां खम नुनो मोनो बेनिखा खायनो जोंनि ओ बांसिन‌ ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो आरो। ओ बिनिफाय ओ दानिया आं नोंथांनि ससे ओ आद्रा थादोंमोनना बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनि। जोंनिया ओ गिबियावनो ओ दै सोना लानांगोन। दै सोनानै जोङो बेखौ हाब्रुखौ ओ जाहाथे हाब्रुआ मोनो। बिनि थाखायनो जोङो आरो खेबसेबाव खेबसेबा खेबथाम ट्रेक्टरखौ खेबथाम फिदिंनाय जायो आरो ओ सिनानो खेबथाम फिदिंनायनि उनाव हाब्रुआ जेब्ला मोनगोन बेयाव जोङो दैखौ ओ नावमान ओ सारगारनानै जेनेबा दैखौ नम फोराननानै बेयाव जों खोथियाखौ सारना होनाय जायो आरो। जाहाथे जमा थाया बेनि थाखायनो। नावमोन नावमोन ओरै आखाइजों लानानै। सारनाय जायो आरो ओ बेखिनिनिफाय जों जोङो खोथियाखौ रज'नायाव ओ गासै ओ से दान से दानबो सम लानो हागौ। बांसिनानो से दान लायो बिनि ओ फ्राय नैजि सान फोरावबो जोंनिया खोथियाखौ फुनो हानाय जायो आरो ओमफ्राय नोंथाङा माइ गायनो रोंगौ नामा नोंथां?
औ।
औ माइ गायनो रोंगौब्ला नोंथाङा माइ गायनायखौ माबोरै गायो ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां। जोंनि ओनसोल जायथ माइ गायनाय होनोब्ला जेरै जोंनि ओनसोल जाय आइजो माहारि एबा जेरै माइखौथ‌ आइजो माहारियासो गायखायो। नालाय जोंनि ओनसोला जोंनि ओन जोंनि ओनसोल जाय सिख्ला एबा बुरि ज' लोगो नांनानै जोङो गुबुननियाव एबा जोंनियाव जों बिसोरखौ सावरि एबा फैसा होनानै गायहोनो थाखाय लाबोब्ला जोङो ज' बिदिनो रायज्लायनाय जायो। बिदिनो उम बिदिनो माइ गायखां माइ माइनि बेलायाव माइनि बेलायाव होनबा जों जेरै सें ज'नो माइखौ गायखांनायनि उनाव जोङो गुबुननियाव गायबाय न'आवबो गायबाय। बिदिनो जेरै माइ गाय गुबुननियाव दाबसे गायखांनायनि उनाव जेरै माइनाव थिखांनाय थायो नङा होमबा नोंथां। जेरै माइ उम माइखौ गायखांजोबनायनि उनाव फोजोबखांनायनि उनाव जोङो माइनाव बराय माइनाव बराय नानै ओइ नखराव माइनाव लांनानै दोनहैनायबो जायो नोंथां। थिक बेबायदिनो उम जों माइनाव बरायनाय होनोब्ला बेखौ जाय खालि जोबथा जोङो गुबुननियाव माइ गायै गायै एबा जोंनि न'खराव गायोबोला जोंनि न'खर न'खराव लास जोबथा माइ गायनाय जेरै हाल जांख्रा बुङो हाल जांख्रा होनब्ला जेरै दिनैनिफ्राय गायनो गैला फुनो गैला होननानै हालेवनो गैला होननानै बेखौ जोबथा हाल जांख्रा बुंनाय जायो। बे दिनखालि गाजा गोमजायै गायखां गायखां जोबखांनानै सो जेरै ओंखाम बा जाग्रा मुवााख जानाय जायो अ जेरै सावरि जायो जोङो बिदिनो थिग जोङो गायखांजोबनानै जाय बिगोमा बेखौ माइनाव लाहोबोला जोङो हाब्रु खुबैलायो हाब्रु फोनलायो बिदिनो मोसा मोसा गाजा गोमजा मायनावखौ लाबोनानै होफैनाय जायो आरो नोंथां नोंसोरनि ओनसो लावबो थिग बिदिनो आइजोफोरा खालामोना खालामा नोंथां
नंगौ ओ जोंनिया जोंनि बे ओ ओनसोलाव बांसिनानो ओ जेरै हिनजावफोरा माइ गायनायाव मुखुब बेफोरबायदिनो हौवाफोराबो गोबां ओ जोंनिया माइ गायनायानो जा बा आलि दाननायानो जा बा खोथिया फुनायानो जा जोंनिया ओ हि नजावफोरजों समान समान हौवाफोराबो माने जेननानै थाया आरो ओ जोंनिया औ नंगौ जोंनिया हौवा फोराबो माइ गायनायाव जोबोर ओ एक्सपार्ट गोजा आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया हौवाफोराबो गायो ओम बेनिफ्राय
नोंथांमोननि साइद जा ओ नोंथांमोननि साइद जा बांसिन हुवाफोरा माइखौ जों जा गायखांनानै फिथाइ मोनो बे फिथाइखौ न'आव लाबोनो थाखाय जों हानांगौ जाया होनबा नों थां बेखौ उम बे खौ जों दा नोंथांमोननि साइड जा बांसिन जेनेबा आइजो बा हौवा मानसिफोरा हायो ना आइजो मानसिया हायो ना मिसिनजों नोंथांमोननिसि बांसिन बाहायनाय जायो
नंगौ नंगौ ओ नोंथां ओ औ ओ आं नोंथां जेरै जों माइखौ गायखांनायनि उनाव बेखौ नायनांगौनि गोबां ओ बेयाव खामानि आरो थाबावो जेरै ओ दैनिफ्राय ला माने हासारनिखौ जों गोबां ओ माय थोजोब जोथोन लानांगौ जायो आरो जेरै एम्फौ एनलाया माइखौ जेरै जाजोबनो हाया एबा नस्थ' खालामनाया बेनि थाखाय जों गो बां मुलै मेडिसिन बेयाव होनांगौ जायो बेनि उनाव जोङो बेफोर खौ आबोर लाखांनायनि उनावसो जोङो जा ओ फिथाइखौ मोननो हायो आरो। मोननायनि उनाव जोङो बेख खौ ओ दानि जुगावथ' जोंनि साइडखि इमान मोस मिसिनजों इमान ओ हानाया हानायखौ जों नुफेराखै। ओरैनो खम हायो आरो मिसे जों बेनिफ्राय जोंनि ओ सेंग्रा फोरानो माने ज'नानै थाया आरो गामियाव। बिसोरनो औ ज' जयै ओंखारनानै कामला एबा टिका बा सोरबा हाजिरा बेफोरबायदिनो हायो आरो औ जोंना आरो ओ हुवाफोरनि अनगायै हिनजावफोराबो जोंनिया
औ औ औ।
हो जा हानाय माइ बेखौ जोङो ओ थुब्रायनानै दुब्लियावनो सोरबा दुब्लियावनो नायो। बिनि उनाव सोरबा ओ जा टेक्टरफोरजों ओ रोगाना लांनानै न'आवबो नाहैनाय जायो आरो।
औ ओमफाय बे हा जों जा
ओ मोसौफोरजोंबो नानाय जायो आरो। जायफोरा एसे रांनि ओ आं खाल एबा जायफोरा सम दोङो। ओ ओ जायफोरा ओ फैसा एसे बासा सायनो लुगैयो इफोरो ओ मोसौजों नानाय जायो आरो जोंनिखि।
औ औ नोंथांनियाव नोंथां जों जा माइ गायनानै फिथाइ मोनबाय एबा जों माइखो हानानै लाब्बाय ओमफाय ओ नोंथांमोननि नों थांमोननि ओनसोल जाय एबा नोंथांमोननि सिंजाय बै हाखांनानै लाबनाय उम जा माइ फिथाइ हाखांना लाबनाय आग्लाय बोनाय जेरै जों नारा होनना मिथि थियो बे खौ औ बबाफोर बाहायोना बाहाया नोंथांमोना?
औ ओ बेफोरखो बेखौलाय ओ जोंनिया ओरैनो गारनाय जाया ओ बे गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। जोङो जेरै ओ मेगं गायनायावबो जों बाहायनाय जेरै दुन्दिया गायनाय बा थास' गायनायफोरावबो जों बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो ओ जाम माइ हाख खांनानै
औ
जोंनिया मागो सफैयो नङा होमबा। मागोआवबो जोंनिया सिख सेंग्राफोरा बेखौ ओ बेलागुर बानायनो थाखाय ओ बेखौ बुथ थुमनाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ ओरैनो गारसोना दोना आरो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो।
औ औ नोंथां जा जों मा मा जा जों माइ गायनानै फिथाइ मोननाय फिथाइ हानानै लाबनाय जा जों बेखौ मार उ मारा होनाय बुङो एबा मा रान नानाय बुङो बे मारा होना हायाव मोननाय एब जों जा जिगाब होनना मिथियो उम बेखौ नोंथांमोना बबा फोर इउस खालामनायखौ
नंगो नंगौ नंगौ ओ जाय बेखौथ' जोङो मोसौनोनो गोबां होनाय जायो माने मोसौ खौ दैजां समायाव गांसो जायाना जोंनि बांसिनानो फोथारफोराव ओ माइ गायनो थाजोबो ओ माइजों आबुं जानानै थायो थारफोरा बेनिखायनो जोंनिया मोसौनो होनाय जायो आरो दाना हिसाबै।
औ औ औ औ
औ दे होमबाना जों नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनानै ओ बर'फोरनि जा माइ आबाद गायनाय बेनि सोमोन्दै गोबां नोंथांमोननि गामिनि बाथ्रा आरो नोंथांमोननिखि माबायदि राहाजों माइ गायनाय जायो बेख खौ गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथांजों आंना गोबां गोजोननाय मोनबाय। ओ दे होमबा ना नोंथां। खुलुमबाय
अ दे नोंथां खुलुमबाय
आसा खालामि उनाव नोंथांजों आरो फिन खेबसे माब्लाबाफोर रायलायनो मोन मोनफिनगोनखौ। दे नोंथां